गिबियावनो खुलुम खोनादों खोनादों खुलुमनाय जासि सिबाय गिबियावनो
औ नोंथांनिसिमबो
थिगानो नोंथाङा ओ सोलोंथाइनि सोमोन्दै माबाफोर मिथिनो गोसो दं नामा आंनिफ्राय
औ मिथिनो गोसो दङ नोंथाङा बुंदो
उम सोलोंथाय होनोबा जोङो मिथिखागौ बयबो जाय जोंनो गियान होयो जाय जोंखौ रोङैखौ मिथिहोयो अगियाननि अगियानखौ होखारना जोंनो सोरां होयो जोंनो जोंनि दुखुखौ होखारना जोंनो सुखु गथायनो हानाय जि जोंनि बेब'स्था राहा बेनो नरमेलि जोंनि सोलोंथाइ जाय सोलोंथाइखौ दुलाराय बुहुमावनो बयबो लागासिनो थिग बिदिनो जोंनि समाजावबो सोलोंथाइया जोबोद दरखार बे हिसाबै बयबो सोलोंथाइखौ लानांगौ बा बयबो लागासिनो होगासिनो नाथाय आंनि साननाया बेसो मोनथियो सोंथिया बेसो जे जोङो सोलोंथाइखौ लानानै जेरैबायदि सांग्रां जानांगौ बिदि सांग्रां आथिखालि आजिखालि आथिखालाव सोरबा बांदोंबाबो बहुतनियानो मा मा जाहैदों गोबाङानो गोनांथि बा गुरुतथ' खम होलांदों आरोखि दा बिनि सायाव जों उदाहरन हिसाबै बै बिदि हिसाबै जों बुङोबा आं नुदों बा नोजोर होदों जोंनि समाजाव खुदियाफोरखौ फोरोङो खिन्थु फोरोङोब्लाबो मा खालामो बिसोरो मबाइलनि माबाखौ गारनो हाया मबाइलनि एदिकटेद दा मबाइल लानानै एसे गेलेलाय बाबा होनो मा होननानै बिथिं मा फेसबुक माबा माबि बिदि माबा इउटुबा बिदि थायो आरो अनलाइन गथ'फ इनिफ्राय मोनसे गाज्रि इम्पेक्ट गोलैयो आरोखि बेखौ आं सानो आरो नोंथाङा एसे बुंना मा सानो बेनि सायाव
औ नंगौ नोंथां आथिखालाव माने बे जिहेतु समाजारि बिजों बेफोरो गथ'फोरखौ माने गोबाङानो गाज्रियै गोहोम गोग्लैदों आथिखालाव माने गथ'फोरा ओ जि बिजाब बिजाबाव जेसेबांखिनि माने गोसो होनांगौ बे खिनि माने गोसो होनायखौ नुनो मोना बिसोरो बांसिनानो गथ'फोरा माने बिमा बिफा फोरा जुदि गथ' एसे गाबोब्ला एसेयावनो गाबोब्लाथाय माने बिसोरो मबाइलखौनो माने हगारनानै होयो आरो ओ मबाइलावनो कारटुननो जा बा जायखिजायानो गेमानो गेलेनो थाखाय बिसोरो माने बे जानबुंखौ ओ बिसोरो हगारनानै होयो आरो जायनि जाहोनाव गथ'फोरा बांद्राय मबाइल नायनायनि जाहोनाव माने गथ'फोरनि जि खिनो हानायनि गोहो
उम
गोबां खम जालांदों आरो बेजों लोगोसेनो जिहेथु बांद्राय मबाइल नायोब्लाथाय फरायनायाव माने गोसो जआ आरो बेफोरो ने मेमरिखौ गोबां गाज्रि खालामो आरो बांद्राय मबाइ नायो ब्ला बा गेम गेलेयोब्ला माने फरायसाफोरनि जि गोसोआव लाखिनो हानायनि गोहो माने बेफोरो खम जालाङो आरो गथ'फोरा माने थाबै थाबैनो बावगारो आरो
जोबोद मोजां बुंबाय नोंथाङा मबाइलनि जे गाज्रि गाज्रि गोहोम जोबोद मोजां एक्सपिरियेन्स होनबाय गाहाम नांबाय बाखि जोङो नुनो मोनदों माने बेफोर जाहोना ओरैबायदिबो नामा जे जोंनि समाजाव दा सरखारासो एसे राहा लादों बे खम बैसोआवनो हाबा जाना खिन्थु जोंनि जोंनि समाजनि जे उन्दै उन्दै बैसोनि लाइमोनफोरा हाबा जानायनि गोहोमाव बा मोनसे आ थासारियाव माने गावखोनो जिहेथु मोजाङै सामलायनो हाया बे हिसाबाव गुबुनखो बा खुदियाफोरखो सामलायनायाव बिसोरो ओ फेल जादो बा फेलें जादों नामा इदिबो एखनबा सानफ्लाङो बिनि सायाव नोंथाङा एसे बुंनो हागोन
ओ मा होनदों नोंथाङा एसे बुंफिननो हागोन नामा
आं बुंदों मा खम बैसोआवनो जि जुलि जायो जोंनि लाइमोनफोरा बिनि थाखायनो खुदियाफोरखौबो बिसोरो मोजाङै आ सोलोंथाइयाव दैदेननो हायाखै नाला आं बेखौ सोंदों आरोखि
औ नंगौ नोंथां खायसे माने ओ मानसिफोरा माने खम बैसोआवनो ओ बा बैसो जास्लाबैयावनो माने जुलि जायो ओ बुजिस्लाबैयाव नो ओ बे जायनि जाहोनाव माने जिस बिसोरो माने जेसेबांखिनि गथ'खौ ओ बुजायनांगौमोन माने गावबो गियान बा आ बैफोर बायदिसिना लेखा फरायनानै जेसेबांखिनि गियान मोनो माने बेफोरनि सायाव गियान गैयैनि जाहोनाव माने बिसोरो गथ'फोरखौबो बुजायनायाव आ माने आ बिसोरो बुजायनो रोङा आरो गथ थ'फोरखौ ओ जिहेतु औ बेबादिनो माने ओ सोलोंथाइयाथ' आथिखालाव जोंनो जोबोद गोनांथार नङा होनब्ला ओ आथिखालाव माने गोबां खौनो नुनो मोनदों जेसेबांखिनि माने ओ मानसिफोरा जेसेबां खिनि गोजौ सोलोंथाइयानो आरजियाथों माने माने आ बिसोर माने जेसेबां खिनि गियान मोननांगौ बा आ मानसिफोरा माने गोजौ सोलोंथाइ लादों नाथाय जि फरायनायनि जि बा सोलोंथाइनि गोग्गो सोलोंथाइ होननानै जायखौ बुङो माने आथिखालाव बेफोर खौ नुनो थाङा आरो आथिखालाव गोबां गोजौ सोलोंथाइ मोननाय सुबुंफोरा
मोजां पइन्ट बुंदों नोंथाङा गोग्गो सोलोंथाइ जायखो जोङो इंराजियाव कुवालिटि इडुकेसन होनना बुङो बेनि आं खालावनो जोंनि जोंनिल समाज नङा गुबुन समाजाबो जाबायदि जौगानांगौ बा समाजखो जाबायदि फोसाबनांगौ हायाखै बेनि जाहोनाव बे जोबोद माने इम्परटेन्ट खोथा आरो गो
औ नंगौ
बेन्था कन्टिनिउ खालाम
ओ बेनि अनगायैबो नों थां आथिखालावथ' ओ सोलोंथाइ ओ गोनां बा गोजौ सोलोंथाइ गोनां सुबुंनिख्रुइबो गामि गफायाव थानाय ओ जायफोरा माने गोबां लेखा फरायनो ओ ओ गोसो दङमोन ना थाय रांखान्थियारिनि आंखालनि जाहोनाव बा खायसे ओ न'खरनि जेंनानि जाहोनाव ओ दा ओ मा होनना बुङो सोलोंथाइ लानो हायाखै अब्लाबो माने बिसोरनियाव गोबां सोलोंथाइ थानायखौबो नुनो मोनो आरो
उम उम उम
ओ लेखा फरायनायाव गोरों नङाब्लाबो बा दामनाय देनाय बायदिसिनायाव माने रोंखा राखा मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय बायदियाव ओ बेफोराव माने आखा फाखा जायो आरो ओ बे से गोजौ सोलों थाइ गोनां सुबुंजों बा सासे ओ गुबुन ओ बांद्राय ओ लेखा फरा फरायनाय नङै सुबुंजों माने ओ सोलोंथाइनि सायाव ओ नोजोर होनानै बेयो जादस खालामनो हाया आरो ओ माने बियो जेसेबांखिनि खायसे माने सोलोंथाइ गोजौ सोलोंथाइ गोनां सुबुङाबो माने बै ओ बांद्राय फरायै ओ गोजौरं सोलोंथाइ गैयै मानसिया जेसेबांखिनि गियान दं ओ सासे गोजौ सोलोंथाइ गोनां सुबुंनियाव अ बेखिनि गियान आत गैयाबो जानो हागौ आरो
जोबोद जोबोद जोबोर मोजां नोंथाङा आं एसे एद खालामजोबबाय माने आं थाखो गुनि बड' एम आइल लेखाखौ नायदोंमोन नोंथांबो नुदों खोमा बहाय दा दा सोलिबाय थानाय बहाय मोनसे आयदा दोङो बा बेसन दोङो ओ सनि नामा आखल दानाय आखल दानाय बे आखल दानाय लेसनाव नोंथां बुंनाय खोथायानो मेनसन खालामदों आरो सोन आरोखि जे ओ जाय बिराद लेखा गोरों जानो हागौ बा थाखा फैसा एभेलेबोेल थानो हागौ थेवबो बिथाङा जा खामानिखौ थाखा फैसाजों गावनि सोलोंथाइजों मावनो हाया बे खामानिखौ आ आखल गोनां सासे मानसिया इसाराजोंनो मावनो हानाय माबाया गोहोआ दङ होननानै बे लेखायाव मेनसन सन खालामदों आरोखि बे पइन्टदो आं गोरोबफ्लेनाय मोनदों जोबोद गाहाम नांदों ओमफ्राय आं मोनसे सान-साननाय दङ आंनाव मोनसे मा जे जों सोलोंथाइ सोलोंथाइखौ लादों मोजां खोथा गोग्गो सोलोंथाइबो होनना बुंदों मोजां खोथा बेनिफ्राय मोनसे खो खोथायाव आंहा एसे ओ एसे बोरैबा नाङो मा खोथा जे जोङो सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव जोङो गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय गुनखौ थारमाने मोनजोबहैयोना मोनजोब हैया ओरै मोनसे आंहा सान्थि दङ थारमाने जिहेथु दा बेकारनि अनजिमाया जोबोद माने बांगासिनो माने लाख लाख बेखार मानसि दङ माने हानायफोरा बिजनेस माव बयबोथ' बिजनेस हायाखै दा बे हिसाबै ओ जोंनि सालायग्रा बिथां सर सार सालायग्रा बिथांमोना आ थोजासे भेकेन्ट बा साख'रिनि माबा दिहुननानै होनो हायाखै गोबां आरो गोबां बिदि खोथा दा बेहाय जोंनि सोलोंथाइ बेब'स्थाया जाय ओ इडुकेसन सिस्टेम होननानै बुङो बियो बियो ओ एसे दा नै गोदान मोनसे फैदो ओ बे सिस्टेमजों थाङो मा जानो हागौ एसे सोलायनायखौ आसा खालामदो एन इ पि टुइन्टि टुवन्टि मोनसे बे फैदो आरोखि बे हिसाबै थाङोबा एसेबो जानो हागौ थारमाने गुबुन ह हादोराव मा दङ नोंथांनिया थारमाने फरायखांनाय लोगो फरायखा फरायनाय जोबनायनि उनावनो बिसोर बिसोरो खामानि मावनो खामानि मावना जानो हानाय इसोर माबाखौ मोनखायो आरोबा कुवालिफिकेसन जोंनिया डिग्रि पास जाबाय इनि उनाव सााखरि नागिर जादोर एसे बुसो जालांसिगोन उन न'नि मानसिया जरहोसिगोन सोर सोरबा हाबा हरसिगोन सोरबा खैना लाबोसिगोन। सिगोन बिदिनो माने समयसाखौ नुदों नोंथाङा माबायदि नोजोर होयो बेखौ एसे बुंनो हागोन?
अ नोंथां ओ माबादिनो नोजो माने
आरो दे थिगानो दे होमबा गाहाम नांबा इसान रायलायनानै जों सम मोनबा आरो माबा मा
औ